औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां
अ। नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना माने आङो नोंथांजों माने जेनेबा बर'फोरा जेनेबा माा ओंख्रि बायदिसिना जेनेबा बिदिनो जानाय लोंनायनि सायाव माखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि बेफोरनि बागै माने आं एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथांजों
औ नोंथां सावरायजागोन
आचचसा जेनेबा आंनो जागायजेनसै नामा नोंथां
औ दे नोंथाङानो जागायग्रो दे।
ओ जेनेबा जोङो जेनेबा बर'फोरनि जेनेबा मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो नागिरदोंो नङा होमबा नोंथां
औ जोंनि दोरोङारि बर'आारि बर' माह बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव सों सरायायनोसै नोंथां
औ औ बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' गिबियावनो जोंहा बर'फोरा खारै मैगंखौसो मिथिग्रोयो नङा होमबा जेनेबा बिदिनो जेनेबा अनला खारै जेनेबा खारदै खारो जेनेबा अनला खारोजों दाउ बिदिनो सबाय खारै सबायजों जेनेबा बिदिनो बेदर बिदिनो जिेखि जाया बेदरजों माने जों खारैखौ माने जायो आरो ना जेनेबा जोङो माने जोबोद थावनायबो मोनो माने बिराद मोजांबो जायो जानो
औ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा जोङो बेफोरखौ माने बिराद मोजां मोनो आरोोना जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने आला आलासिफोर फैब्ला े जों बांसिनानो बिदिनो जेनेबा अनदला खारजों दाउफोरखौ संना होनायखौ नुनो मोन जेनेबा सबाय ओंख्रिजों दाउ बिदिनो न'नि दाउखौ बुथारनानै सिथारनानै बिदिनो जेनेबा मा होनो बेखौ जोङो गुबुन ओंख्रिफोरनि बागै बुंब्लाथ' जोंहा हाग्रा बंग्रायाबो जोबोद माने ओंख्रि मोननाय जायो जेनेबा न' खाथिफोरावबो जेनेबा दंग'फोरावबो बिदिनो दिंखिया बिदिनो थास' मोनो थास' ओंख्रि दाथ' आरो दैज्लां बोथ' थास' थास' बिबार मोनो मोनसिगोन थासह आथिं थासह बिबार आरो बिदिनो जेनेबा मा होनो बेखौ हेलांसेबो मोनो दुन्दिया नङादि थन्दिया नङा सरि आं बेखौ बावदो मा होनो बेखौ बेेलांसि दन्द्रा बिदिनो बायदिसिना मान मोननाय जायो आरो ना औ नोंसिोरनिफ्राय मोन ना मोना जेनेबा हेलांस्रि बिदिनो दैफोराव थानाय ओंख्रि जेनेबा सिब्रु बेफोरबायदि
मोनो नोंथां मोनो जोंथिं बेफोर मग मैगंखौ मोनो आरोना जोंनिथिं गोबाङानो मोनो औ दाथ' माइ गायनाय बोथोर नालाय सिफुं मैगंबो मोनगोन जोंनिथिं अ साननैसो जाना मोनगोन आरो बेखौ माने दा दासो गायजेनदों नालाय साननैसो थानानै बेयो सिफुं मैगं दुसिगोन दुब्लि गेजेराव माइ गेजेर गेजेर
औ
उम। ओमफ्राय नोंथां जोंना बे ओ दोरोङारि बर' हारिनि ओ ओंख्रि होननायावथ' जोंना अनला खारै आरो सबाय, नारजि बेफोर गोलैबाय नाथाय ओ जोंनिया बे अनला खारै आरो नारजि ओंख्रि या जोंनि बर' हारिजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो गोनां बेखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंना हो होलाय।
दा जोङो दा गोथौ सोमोन्दो होनना बुङोबाथ' जोङो बिदिनो ओ जेनेबा गोदो-गोदाय निफ्रायनो जेनेबा आबै-आबौमोनहाबो माने बेफोरखौ जाबोबाय थादों जेनेबा बिदिनो ओ जेनेबा बिसोरनि माने मोन जाहोबोबाय थानायावबो जोंबो मिथिलांबाय माने जोंहा थावनायावबो दङ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानानै माने
उम ओ ओ बिदिनो औ
खारै-खारै खारै होनबाथ' जोङो आरो खारैखौथ' खारैयाथ' मोनसे मोजां बुस्थु आरो उदै बिनि थाखायबो मोजां बियो।
औ बेयो औ गेस्टिक जाया औ ओमफ्राय जोंना बे अनला खारै आरो नारजिया जोंनि बर' हारियाव संसार जानायजों मोनसे नांजाबफानानै थानाय मोनसे ओंख्रि आरो ओ जेरै- बुंनो थाङोब्ला जोङो अनला खारैखौ जोङो हाबायाव होनाय जायो। जोंनि हाथासुनि हाबा बि होनो बर'नि ओ बेयाव नांगौ जायो आरो माने संनाय जायो ओ बिदिनो खैना माने खैना गोदाना बरनो संनानै जाहोनांगौ जायो बे अनला ओंख्रिखौ गावनो उवालाव देनानै बिदिनो संनांगौ जायो इसुङाव इसुङाव फास्ट हाबजेननायाव जेनेबा बे खैनाया हिनजाव गोदाना संनानै ओ हाथासुनियाव ओ खुरनानै होनो गोनां जायो आरो बे अनला ओंख्रि जायबा खैनाया अनला ओंख्रि सङो बेखौनो जोंना ओ रायजो आ जायो आरो बे हाथासुनि खालि नोंगौना नोंथां? औ ओमफ्राय नारजि नारजि जानायाबो जोंनि मोनसे ओ माने बर' समाज आव मोनसे गोहोम खोख्लैैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो एबा ओ मिथिनो मोनो जेरै- ओ नारजि ओंख्रिखौ जोंनिया ओ मानसि थैबा होनो गोनां जायो कास जोंनिया माबा जाहोनाय जायो बेयाव होथारनांगौ जायो आरोना नारजिखौ। नङाबा जोंना माबाया थांगारा बिदि आरो ओमफ्राय ओ मानसि खावखांना फैनानैबो उम जोंना बर'फोरनिया बिदिनो नारजिखौ दांनो गोनां जायो। नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ।
बिदिनो जों बुंनो हायो जे अनला खारै ओ आरो नारजिया जोंनिया माने ओ बर'फोरनि संसार जानायजों नांजाबफानानै थानाय मोनसे ओ गुबै ओंख्रि
नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ।
हेलौ
औ, खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना हो?
औ
नोंनिखो जोबोर लासै खोनादों नोंथां।
मोजां खोनायाखै नों
अ दासो खो खोनादों नोंथां खोनादों दासो एसे गोसा खोनाबाय दासो। खोनादोंना नोंथां?
औ औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो बे ओ जोंनि मानि संसार सार जानायाव आरो मा मा ओंख्रियानो नांजाबफानानै दोङो बेखौ।
ओ जोंनि संसार जानायाव नांजाबफानानै थानायाथ' जोंनि जेनोबा बिदिनो ओ जोंथ दा बुंलांबाय आंनो जेनोबा खारै मैगंनि बाथ्रा
औ
बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा खारै मैगङा बुहुद रोखोमनि थायो माने जेनेबा बिदिनो नो खाथि खालि दङ जोंहा। जेनेबा जोङो न'आवनो जेनेबा लाइ लाफा फोनानै
उम
दा बिसोर बे बेखौबो मानि खारै जाजायो।
औ
जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला खारै खारै खारै होनबाय थादो जोङो जेनेबा ओंख्रि जेनेबा अनला खारै जेनबा बिदिनो सबाय बिदिनो जेनेबा खारैखौ माबायदि बानायो जेनेबा माबायदि बानायो होनना बुंबाथ' जोंहा जेनेबा थालिर बि बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ
ओ जेनेबा थालिर बिफांखौ जेनेबा जोङो माने गासैखौबो होफ्रांजोबनायानो जायो जेनेबा मादानिफ्राय लानानै जेनेबा बियो बिफां बिजौआव लागै औ गासैखौबो होजोबनाय जायो जोङो बेखौ माने गिबियावनो दान फायनानै बिनि मादाखौबो जावखुनानै माने जोङो बेखौ फिसा फिसा जेनेबा मादाखौ फिसा फिसा खालामामनानै माने गासैखौबो माने जेनेबा सिथा सिथा खालामनानै माने जोङो बेखौ सानदुंआव साननैसो फोराननाय दोननाय जायो आरोना जेनेबा रान होनो रानहोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेनि बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बेयो जेनेबा राननानै जेनेबा सावजानाय बायदि जेनेबा खामनो हानाय जायो। बेखौ जोङो माने सावनानै होनाय जायो आरोना जमा खालामना जमा खालामनानै
औ नोंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो बेयो खामजोबनानैहाय जोङो जेनेबा बे गासैबो खामजोबबाय जेनेबा जों बेफोर एसे दै दै साबसिननानैहाय जोङो बेखौ जमा खालामनानैहाय न'सिम लाबोनाय जायो आरोना।
उम
आरो बे आरो बे खारै खारैखौ माबायदि सरदो होनबा जों माने बेखौ नो बे उखुन्दैखौ जेनेबा उखुन्दै एबा हांगारखौनो जेनेबा बे बे सावनाय हांगारखौनो माने जोङो जमा मोनसे जायगायाव दोनथुमनानै जेनेबा दैहुआनो जा जेनेबा जेखि जाया सरनो हानाय बायदि जोङो मोनसे मुवायाव बेखौ जोङो जमा दोननानै एसे दै होनानै जोङो जों बेखौ सर होनाय जायो आरोना
औ
बेखौनो जोङो आरो जमा खालामनानै बे सरनाय जेनेबा खारै जाबाय आरोना बेनो बेखौ जोङो माने ओंख्रियाव होबानो माने जोङो बेखौ खारै खारैनि ओंख्रि होननानै माने सम मिथिनाय जायो आरोना
औ
औ बि
जोंना अनला खारै आरो संनोबाथ' माने खारैआ गोनांथियानो जाखाथारो ना अनला खारैखौबो जोङो अनला अन माने अन गोजायै संनो हाया खारै नङाबा थावजोंबो संजाया बिदि आरो जोंना ना नोंथां
खारैखौ
औ ओमफ्राय नोंथाङा नारजि ओंख्रि संनो रोंगौ नामा
नारजि ओंख्रिखौथ' संफेरनो मोनाखैमोन आं नोंथां
अ बिदिब्ला आङो एसे फोरमायना होनोसै नों
औ नोंथाङा फोरमायना होजागोन जुदि नोंथाङा
आङो आंबो बारा रोङा नाथाय एसे रोंगौ बेखौ बेखौनो फोरमायनोसै नोंथां नोंथाङाबो एसे मिथिनाय बायदि -
औ औ।
जोंना नारजि संनो होनबाथाय फार्स्टावनो जोङो अर अरखौ सुना लाग्रोबाय अर माने अरखौथ' नांखागौ जोंना ओंख्रि संनो थाखाय अ जेनेबा सारायाव जोङो नारजिखौदो माबाखोदो खारैखोदो होनानै माबा होग्रोना लानांगो आरो रुइदब होग्रोनांगो
बिनि उनाव दै होनांगौ
औ
ओमफ्राय जोङा नारजियाव अमा बेदर होआबाथ' गोथावनो जाखाया अमा मेजेम होआबा बिदिनो अमाखो माने एवफ्रामग्रोना लानांग्रो लानांगौ आरो बेलेग सारायाव
औ
ओमफ्राय बिदिनो नारजियाव होना होनांगौ ओमफ्राय बिदिनो दै एसे होननानै फोरानबानो जाबाय आरो बेयो नारजि ओंख्रि
आंबो बारा मिथिया एसे बेखिनिखौ मिथिगोन राङो
औ ओमफ्राय नोंथाङा अनला खारै संनो रोंगौ
माने आं माने संफेरनायानो जायाखै माने नोंथां
ओ नोंथाङा जानो गोथाव मोनो ना
औ जानोलाय गोथाव मोनो जेनेबा ओ बिमाया जेदि संना होयो माने जोङो मोनजायो आरोना आइया माने रोंगौ माने जों
अ। बिदिनो नोंथाङा बर'नि जानाय लोंनायनि बागै मिथिबावगोन नामा एसे जोङो। माने जोंना बर'फोरा मा मा ओ जाबावो
औ। आङो मिथिनाय बायदिबथ' जोंहा जेनेबा दहाय एसे नोंथाङा बुंलांबायदि जेनेबा जोंओ ओ माबा नांगो होननाय बायदि माने फिथोब जेनबा जोङो बे फिथोब जोहोन जानायनि माने बे एम्फौ जेनेबा एम्फौ लाथा माने बेखौबो जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना एम्फौ लाथाखौबो।
औ औ एम्फौ लाथायाबोथ' जोंना ओ माने बर' हारिनि मोनसे माबा नेरसोन जेनेबा जोङो एम्फौ लादोनिफ्राय ओ फिथोब एम्फौखौ फिसिनानै फिथोब जाबा ओ माबा दायो जि दायो औ औ।
बे एम्फौखौबो जोङो माने जानाय जानाय जायो आरोना जों बर'फोरा
औ एम्फौ लाथाखौबो फ्राय एवना थावजों गोथावथार जायोना नोंथां।
औ औ जोबोर जोबोर थावङो बेयो गोथाव जायो।
औ।
जेनेबा बुहुद बर'फोरानो माने बे एम्फौ लाथाखौ जानो मोजां मोनो आरो ना। खायफा जायाखि जानायालाय थेव